औ नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों
अ बिदि होनबोला जोङो बर'फोरनि मागो दमासिनि सायाव राय्लायनोसै एबार
औ नोंथां औ सावरायजायो औ सावरायजायो।
अ होमबा नोंथाङा जागायग्रोदो। नोंथांमोननिसिम मागो दमासि
औ जोङो ओ मागो दमासि होनो ब्ला बेबो ओ जोंनिनो बा बर' हारिया माने मैखोमै फालिबोनाय बा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो नांथाबनानै फालिबोनाय मोनसे फोर्बो। बेयो बर'फोरनि बाथि फोरबो एबा बोसोरनि जोबथा फोरबो जोंहा बेयो ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय ओ मोनसे फोरबो जोङो जेब्ला ओ आबाद माइ माइ जोंहा माहोनो बर' हारिया मोनसे ओ आबाद गाहाय हारि। जेरै जोङो माइखौनो गुबै थांना थानायनि राहा महरै जोङो बांसिन माने आबाद मावनानै जोङो सोलिबोदों थिग बेबायदिनो जोङो बे आबाद माइफोरखौ जोङो दिखांखांनायनि उनाव जोङो मोनसे ओ रंजानाय फोरबो हिसाबै जोङो बेखौ फालियो ओ थिग बेबायदिनो जोङो दुब्लि बारियाव दुब्लिारि जोङो नाराफोर हानानै बा जोङो ओ जा फांफोरखौ जोङो लाबोनानै ओ बेलागर न' लुयो बै ओ बे जागोननि ओं जोङो जि बा जिबा सानसेनि सिगांनो बे न'फोरखौ माने बानायनानै दोनखायो आरो बेलागरखौ।
नंगौ नंगौ नो
ना बेदर ओंखाम जायो जोङो ओ जेरै जोंनि जौफोर। जौगिसि जों बेफोर खौ जौ लोंनानै रंजायो बाजायो जोङो बे खालि। सानखौ जोङो फोजोबो औ फालिखांनायनि उनाव जोङो। बिनि अखा नायै माग दाननि से दानाव जोङो बै ओ बेलागर न'खौ फुङावनो ओ अखानायै ओ माने सोरांस्लाबै समावनो ओ जोङो दुगैनानै ओ सोरगिदिं गिदिंना आला बाथि सावनानै जोङो बै बेलागुर नखौ सावनानै होयो। ओ सावनानै जोङो रंजा जायै बाजायै बिदिनो फोजोबनानै जोङो उनावहाय जोङो बिनिफ्राय फैनानै नखर नखर ओ नखर नखर बयबो। थांनानै माने जयै थांनानै मोसायै रंजायै जोङो फिथा जाहोयो साहा लोङो जोङो ओ जोंङो ओमफाय जौ लोंहोयो बेबायदिनो खालामो आरो। ओमफ्राय बै बेलागुर। मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि गेजेराव। बै बेलागर नआव सावखान्दा ओ बिनि खामखोन्दा बनखौ जोङो जुदि लाबोनानै जोंनि बारि बागानाव फिथाइ थाग्रा बिफांखौ बिजों बुयोब्ला एबा जों बैजों खाजाबनानै दोनोब्ला बे बिफाङा फिथाइ थायग्रा बिफाङा बांसिन फिथाइ थायो होननानै फोथायो आरो बेनिखा यनो जोङो बै खामखान्दा बनखौ लाबोनानै ओ खायसे माने गासैबो फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ जोङो बुदा बुज्रावो ओमफ्राय लोगोसे आरो खाय फाया माने जाय बिफाङा बारा फिथाइ थाया बै बिफाङाव बेखौ खाजाबनानै दोननानै होयो आरो।
नंगौ-नंगौ नोंथां।
औ बेजों लोगोसे आरो जोङो मोनसे फोथायनाय दंबावो जोङो बै सानखालि गय बिफां। जिखुनु जाया खान्थाल थाइजौ ओ नालेंखर बैफोर बिफांफोराव बा फुटसो गोजौ गोजौ गोजौआव जोङो जिगाबजों दुरुं खालामनानै बयबो बिफां बिफांयावनो फिथाइ थैग्रा बिफाङाव दुरुंजों खायो आरो। माने बे-बे खानायनि। जाहोना जाहैबाय ओ जाहाथे ओ बै फैबाय थानाय बोथोराव ओ फिथाइ बांसिन होयो बा फि थाइआ ओ जोंनो गोग्गो जायो बेखौ हास्थायनानै जोङो ओ बे दिरुंखौ खायो आरो। ओमफ्राय बे-बे खानायनि फो थायनाया जोंनि ओ दानि गोदान बिगियानारि ओ आदबजोंबो माने माखासे गोरोबनाय बा ओ दङ आरो गोरोबनाय। बा फोरमान जानाय दं जेनेबा जोङो बै ओ बिफांआव जों बा जुदि जिगाबखौ खानानै दोनोब्ला जोङो एम्फौ एनला मोस्रोम बायदिसिना बै फि बिबार फि थाइखौ गाज्रि खालामग्रा ओ एम्फौफोरा माने बे जिगाब खानाय दुरुङावनो हाबसुनानै थालाङो माने गोजौसिम मानबायलाङा आरो मानबायलांनो हाया। बिनि थाखायनो जोङो बै फि थाइया जाहाथे एम्फौफोरजों गाज्रि खालामजायालासिनो माने फिथाइआ गोबां माने गासैबो थाजोबनानै गोबां जायो आरो। बेबायदि फोथायनाय दङ आरो ओ औ ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ओ न'खौबो जोङो आवा खुन्दुंजों सोंजोबो आरो नोंथां ओ बेबाय-बेबायदि खालामो जोङो ओ मागो बोथोरखौ बेबायदि खालामनानै जोङो फालियो नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथ
अ मिथिनाय मानेथ' जोंनि गामि साखाथि फाखाथि खोथाखौनो बुंनोसै आङो गुबुन जायगानि खोब बारा नुवाखै जोंनि गामि साखाथि फाखाथियाव फालिथायाइखौ जोंनिया नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंबो बिदिनो ज' लोगो नांनानै मागोनि ओस ओस सिगांनिफ्रायनो जोङो बेलागुर न' बानायो जिगाब आरि हाना लाबोनानै ओ जिगाब जिगाब लोगोसे नारा हाना लाबोनानै थालिरनि बिलाइ जों माने भेलागुर लुनाय जायो आरो भेलागुर लो-लुनानै बे मागोनि मागोनि हरखालि बेयाव जोङो ज' ज'यैनो रंजा बाजायै जों खाना जानायखौ नुयो जेरै- बेफोरबायनो जौ जाय जि जायो दाउ अमा दाउ अमा हांसो बेफोरबायदिनो फिथा फि थाफोर लोगोसे ज'यै ज'यैनो जौ जौ गोरानदो जों जौ रोसिदो लोंनायखौ जों नुनो मोनो। हराव रंजा बाजा खालामनानै आरो फो-फुङावनो उ-उथिनानै दुगैस्रां लोबस्राङै ओ भेलागुर खाथियाव फुजा होनानै फिथाइ सामथाइ गय फाथै जरासे होनानै फिथा होनानै माने सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बर'फोरनि बे मोनसे फोथायनाय दं फुङावनो ओ ओ मा होनो बेखौ दावउखाया सिया दाउखा नुयि नुयियावनो सिखारनानै भेलागुरखौ सावनो सावनो नांगो मोनसे फोथायनाय दं आरो।
नंगौ नंगौ
खाखौ नु-नुबाथाय ओ मा बुङो इखौ हामा जायो होननानै फोथायनाय दङ। जोंनि बर'फोरनिया बेनिखायनो बर'फ्रा एकदम। फुङावनो निहार सिरियावनो सिरिखाङियावनो सिखारनानै दुइैस्रां लुस्रांनानै फुङावनो जों सावनायखौ नुनो मोनो आरो बेलागुरखौ।
नंगौ नंगौ।
अ आरो जोंनियाथ' मागोनि मागोनि हरखालिथ' जों बे रंजा बाजायैनो माबा खालामबाय आरो जोंनि बर' आइजोफ्रा फिथा फिथाफोर सावो जेरै लावदुम फिथा। फिथा एन्थाब थाव फिथा नारेंखल लारु। सौरायाइ बेफोरखौ जों सावनायखौ नुनो मोनो हराव बर' आइजोफोरखौ हरसेया सावो आरो हरसेया सावनाय। जोङो फुङाव जों जानायखौ नुनो मोनो। आरो जोंनि जोंनि। गामि गफायावथ' नुनो मोनो जोंनि बोराय बुरै गथ' गथायफोरा न' न'आव थांनानै फिथा मागिनाय जानाय। बेखौ नुयो जों। गोबाङानो। आरो बे गोदो गोदायनिफ्राय। बेफोरबायदिनो सोलिबोबाय दं जों मागोखौ। फालिया फालिनायखौ
नंगौ
आरो मागोखौ जों मागोखौ जों ओ मानो होनबा जों माबादो जों मागोआबो जोंनिया जेरैबायै खाथिगासा आबादजों लोब्बा गोनां ओ बे बेफोरबायदि मागोआबो जोंनिया आबादजों लोब्बा गोनां जों मागो फोरबो फालिनायाबो जेनेबा जोङो मागोखौ मानो फालियोब्ला ज जों जेब्ला जोङो ओ जों माइ गायनानै बा फिथाइ सामथ गायखांनानै मैगं थाइगं गायनानै जों जोब जोबनाय थिं जोङो गथाय बेफोरखौ हानानै माइ माइखौ हानानै माइरं मोननायनि उनाव बेफोरखौ जोङो माने जयैनो मोनसे खाना जानाय बायदि जायो आरो बे जिराव जोङो मावनानै मोननाय आबादखौ जोङो आ बो बोसोरनि जोबनायाव जाहाथे सयैनो ओ जों जानाय नुयो आरो बेखौ बेफोरनि सा सायाव लोब्बा लाखिनाय बेखौ जानायखौ जों नुनो नु मोनो आरो मागोआव।
औ नंगौ।
माग म दमासिथ' जोंनि बर'फोरनि गोरबो बिखायायावानो नांथाबना थाखानाय बेखौ बे नागारनो हायो हायो बर'फोरनि गो गोदोनिफ्राय जेरैबायदि सोलिदों आरो बेबो सोलिबोबाय थागोन जोंनि मागो दमासिया गोदो जों जोंनि बर' हारि बे बुहुमाव थासान्दिसिम सोलिबोबाय थागोन
नंगौ
अ आरोथ' जोङो मागो दमासिथ' जोंनि बर'फोरा आरो बांसिन आ आलासि जालायो जेरै बैसागो आलासि जाहैयो बेबायदि मागो दंसो गोबां आलासिफोर फैयो थाङो बे हुदाखौ जों नुबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो
औ जोङो औ माने जोङो ओ बै मागो फोरबोआनो जोंनि ओ फिथा जानाय मोनसे गुबै फोरबो आरो जोङो औ बे फोरबोआव जोङो ओ बायदि रोखोमनि फिथा बानायनानै जायो जोंहा माने फिथा जानाय माने बोसोरनि खनसे फोरबो होनोबा जोङो बै ओ माइ गाय नुनानै मोननाय माने माइ गोदान बा माइरं गोदानजों जोङो ओ बायदिसिना फिथा बानायो जेरै मा माइब्रा माइ माइरंजों जोङो ओ सिथाव बानायो बे आरो एनथाब फिथा बानायो ओमफ्राय जोङो बै गोरलै मोननाय ओ आदुवा माइरं बा माथा माइरंजों जोङो ओ लावदुम फिथा बानायो ओमफाय आरो न'आवनो ओ मोननाय जोंहा बिफांनि फिथाइ जेरै नालेंखर बा मेसें बोथोराव जोंहा फोनानै मोननाय सिबिं बेफोरजों जोङो बेफोरखौ जोङो लादु बानायो बेबाय दिनो बायदि रोखोमनि जोङो फिथा बानायनानै जोङो बै बोसोरावनो जालायो आरो जोङो न'खर न'खर थांनानैबो ओ जाहोयो ओमफ्राय ओ गुबुनखौबो गावनि न'खराव ओ लिंनानै लाबोनानै जाहोफैयो बेबायदिनो हेल' जानाय सो जों माने गोबां जानाय आरो आबाद मावनायजों सोमोन्दो दङ आरो ना ओ मागो फोरबोआ औ बेबायद
जो जोंनाथ' दा मागो दोम द दमासिथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे रंजानाय फोरबो बेबो।
नोंगौ नोंगौ।
बा नोंथां जोंहा समा जाबाय जोङो
औ औ दे नोंथां दे